हेलौ नोंथां
हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा आंनिखौ?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथयो। नोंलाय?
आंबो दंथयो र सान्दुं गोसाथार नालाय ओरैनो बिफां सायाव जिरायना दं नोंथां। अब्ला आङो नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो ओ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। जों सानफ्रोमबो बा नों थाङा दिनै नै दासिम मा मा मावखो सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा नै फुंनिफ्राय लानानै नै दासिम जिनै बाजिसिमहालागै मा मा खामानि मावखो आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां आङो फुङावनो द बाजियाव सि खारना लाग्रोबाय लाग्रोनायनि उनाव मोखां आरि सुनानै सिला सिब्बाय बिदिनो। मोनानि जानाय लोंनायनि थोरसि लथाफोरखौ सुस्रांबाय। सुस्रांनानै आरो दसे थानानै बिजाब फरायबाय।
औ
बिजाब फरायनायनि उनाव आंनि जि सुनो लानायफोरखौ सुनानै लाग ग्रोरोबाय आरो बिदिनो बेनि उनाव जानाय लोंनायनि थियारि खालायनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ औ औ जोबोद मोजां।
नोंथाङालाय दासिम मा मा खालायखो?
आंथ' दासिम नै फुङावनो आंथ' बिनि बांसिनानो आङो द' रिंगायाव सिखारो द' रिंगायाव सिखारनानै आङो मोखां बा हाथाइफोरखौ मानजिना लाग्रोयो बेनि उनावहाय आङो सिथ्लाखौ सिबो आरो नोंथां। ओ सिला सिबखांनायनि उनाव नों नोंथाङा जेरै नोंथांनि खामानि मावनाया ओ थोरसि लथा मोनानि जानायखौ ओंखारो नालाय ओ जोंबो आंबो बेखौ सुस्रांना लाग्रोयो लाग्रोनानै उनावहाय ओ देहा बासिखौ आङो दुगैस्रां लोबस्रां लाग्रोयो आरो नोंथां बेनि उनावहाय दुगैखांनायनि उनाव फुंनि जाखिनि जों जामुंफोर जायो बा ओंखाम बा साहा बेखौ आङो न'खरनि मानसिफोरनो ओ गासैनोबो गिबियाव जोंहा साहा लोंग्रोयो बेनि उनाव साहाखौ आं फुदुंनानै होग्रोजोबनानै बेनि उनावहाय लासैनो फुंनि जानायखौ आङो जगार खालामो आरो जेब्ला आङो ओंखाम, ओंख्रि गासैखौबो ओ संखाङो अब्ला जों आङो न'खरनि सुबुंफोरनो खुरनानै होयो आरो आरोबाव बिदिनो जाखां लोंखां आरो फुंनि थोरसि लथा ओंखारनायफोरखौ सुखांनानैहाय गाव गावबागाव न'खरनि मानसिया गाव गावब गावनि खामानियाव ओंखारलाङो। आरो आंबो खामानियाव ओंखारलाङो आरो बिनिफ्राय आङो नै दा जिनै बाजि जानाय लोगो लोगोनो फिन आरोबाव न'आव मोनफैफिनबाय आरो दा नोंथां दा आरोबाव नै सानजुनि संनो थाखाय एसे लाहार-फाहार खालामहांलां ओ खालामहांलायबाय आरो नोंथां। नोंथाङालाय? दिनै मा ओंख्रि संगोन नोंथां?
दिनै जोंहा ना ओंख्रिया जागोन दालि आरो जोगोनार जो सयाबिनजों संनो नागिरदों नोंथां।
ओ जोबोद मोजां। आं आङो दिनै दहाय दाखालिनो जोंहा साम' लाबोनना दोनदोंमोन नालाय नोंथां साम'खौ आङो दहाय फुङावनो जोंहा न'खरनि ओ बिगोमा जाय जोंनि गिदिर बिखुनजो बेखौ आं सायनो होदोंमोन बेनिफ्राय नै दा बेखौनो आङो खाला दालिखो खाला दालिजों संनो होननानै लाहार फाहार खालामनाय जादों आरोना बेनिफ्राय आलु आलु फ्राय खालामगोन होननानै सान्दों आरो आलुआव संगोन होननानै।
अ नोंथाङा दा साम' ओंख्रिखौ माबोरै संगोन?
आङो ना गिबियावनो जोङो दा साम'खौ थ' मोनग्रोनांबाय नालाय संनो थाखाय जोंनिया नै दा खाथि खालाहाय दैसाफोर बा दंग'फोर बिदि गैया बा खाथियाव न'आवबो जोंहा फुख्रिफोर गैया नालाय नोंथां बे नैबे जानो लानाय साम'खौ ओं गलानिफ्राय बा बाजारनिफ्रायसो बायनानै लाबोनाय जादों बेखौ जोङो साम'खौ संनो गोनांबा जों गिबियावनो डायरेक्ट थोंजोंहाय जोङो संनो हाया नालाय जोङो साम'खौ मा खालामनांगौ गिबियावनो साम'खौ जायैनि सिगां बा सानसे सिगांनो जों लाब्रोनाय जायो नालाय नोंथां बेखौ सानसे बा साननैनि थाखाय जाहाथे बे साम'आव थानाय माखासे हा हाबनानै थानाय मैलाफ्रा ओंखारो होननानै ओंखारथों होननानै हरसे बा हरनै सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्रायहाय जोङो जि दिनखालि जों जागोन बै दिनखालि जों साम'खौहाय बे साम'नि दाखोन जे बुङो नोंथां सायाव थानाया बेखौ गारग्रोयो गारनायनि उनावहाय जोङो गारखांनायनि उनाव साम'नि दानायखौ जोङो दाननानै लायो बिजौखौ दानखांनायनि उनाव बे दाननायावबो ओरैबायदि जोङो जायो नोंथां जेराव जोङो साम'खौहाय बांद्राय गोलावहाय जुदि दानोब्लाथाय साम'आ जोङो जानायाव गवा बेनिखायनो जोङो बारा गोलावबो नङा बारा गुसुंबो नङा जोङो मिडियामनि जोङो दाननानै लानांगौ साम' गोलावखौहाय ओरैनोथ' जोंनिया साम' गुसुआथ' एसे एसे दानबानो जायो नङा होमबा नोंथां बिदि आरो संनाय औ बिदि आरो बां ओमफ्राय गोलाव थानायहाय दानायखौ दाननाङा आरो बिनिफ्राय दानखांनायनि उनावहाय जोङो साम'खौहाय हुनानै लाग्रोयो बा माबा मोनसे औवानि आइजें खादाफोराव बा जोङो मनाफोराव हुयो आरो बे निमु खारजिखौ लानानै बा खायसेफोरा खामब्रेंगा थानाय समाव खामब्रेंगाजों होयो जाहाथे बे साम'नि मैलाफ्रा ओंखारलांनाय बादि आरो बेनि उनावहाय जोङो आरोबाव फिन जोङो संख्रिजों दसे सम सङैनि सिगांनो सोमनानै लाग्रोबावो नोंथां मानो लायो होनना बुङोब्ला जोङो जाहाथे साम'आव फिसाफोर थायोना सिङाव जाबोला ख्रेब ख्रेब मोनजायो बे बुस्थुखो खौ जोङो जाहाथे बे फिसाया ओंखारलाङो बेनि थाखाय साम संख्रिजों एसे सोमना दोनबावगोन दो बिनिफ्राय जोङो संनो लानो होनना बुङोब्ला जों सङोब्लाथाय गिबियाव जोङो खायसेया बांसिनानो दानिया गेसाव बाहायो नालाय अराव संब्ला जों गेसावनो हग अरावनो हग जों सारायखौ अराव जानना लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय सारायखौ दुमबोला थावखौ होबाय थावखौ होखांनायनि उनाव जेब्ला थावआ गुदुं जायो बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ सारायाव एवनानै लानांगौ आरो नोंथां बेनिफ्राय एवनानै लानायावबो ओरैबायदि जायो नोंथां बांद्राय साम'खौ गोजा जाजासिम बा एसे खामथामजासिम एवनो नाङा बांद्राय जुदि जों गोबाव एवोबाथाय बै साम'नि जि मोदोम बेयो बांद्राय साम' खलायाव सिथाबनानै थायोब्ला जों जायोबाथाय गवा बेनिखायनो साम'नि दै रानजासिम बाहाय मान एसे मोजांहाय एवनानै लानांगौ बेनि उनावहाय साम'खौ एवफ्रामनानै लाखांनायनि उनाव जों जि जों जोङो संगोन आं नै दायो खाला दालिजों संगोन नालाय नोंथां
उम
अ खाला दालिखौ साम'आव एवफासिगोन आरो बेयाव साराय मोनसेयावनो एवफानानै दैखो होना होबाय दैखो होनानै जोङो थाखोन एबा खोबग्राजों दसे सम जेब्लासिम बे साम'नि बा खाला दालि होनाया गोदौलासे गोदौजासिम जोङो खोबहाबनानै दोननाय जायो आरो खोबहाबनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन ना अब्ला जोङो नांगौबायायदि जों खारैखौ होनानै होयो आरो जों नोंथां खारैखौ होनानै जों जिखिनि नांगौ जोंनो मोदोमनायनि बा एसे थावनायनि थाखाय जोंङो बानलु सामब्राम गुफुर जाब्रां हाइजें बेफोरखौ जों नांगौ बायदि हिसाबनि होनानै लायो आरो नोंथां बिनिफ्राय होखांनायनि उनाव आरोबाव नोङो मोनहां मोनहांव संख्रि बानलु नांदोंना नाङाखै आरो साखिनानै होजाबावो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङा माबायदि स्टाइलनि सङो खोन्थानो हागोन नामा आंना साम' ओंख्रिखौ
औ नोंथां गिबियावनो जोंबो जेब्ला साव-सौ-साम' ओंख्रि जानो नागिर अब्ला खा खाथिनि दैमायाव नङाबा दखानाव बायनानै लायो ग्रोयो सिगाङावनो आरो सोमनानै दोनगोन जुदि गाबोन जानोबा दाहाय हरावहाय सोमनानै दोननानै लानाय जायो हेलौ
औ दे खोनादोंमोन नोंथां औ औ खोनादो दे बुं
सोमनानै लाखांनायनि अखानायै फुङाव जोंबो बिदिनो साम'खौ साम'नि दाखोनखौ गारनानै लाग्रोयो। गारनायनि उनाव जेब्ला गासैखौबो गारखांजोबो अब्ला साम'नि बिखौ खौ दानस'नाय जायो आरो उननि खिनिखौ
औ
दानस'नानै लानायनि उनाव बिदिनो निमबु इखोनो होनानै मोजाङै सुयो साफा खालायनो साफाखालायो साफा खालायनायनि उनाव जेब्लासिम गोजों जायागौ मानि हुबाय थागोन आरो बेखौ
औ औ
गनायनि उनाव जेब्ला साम'आ मोजाङै साफा रेडि जायो अब्ला जोङो संनो थाखाय थियारि खालायो। साब'खौ साम'खौथ' जों बांसिनानो सबायजों जानाय जायो नालाय। सिगाङावनो सबाय खौ रुनानै लाग्रोनोसै रुनायनि उनाव साम'खौ एवसै एवनानै बिदिनो जेब्ला साम'
औ हेलौ नोंथां
हेलौ
औ खोनादों दे नोंथां औ खोनादों नोंथां
जेब्ला साम'खौ हेलौ औ खोनादों दे नोंथां जेब्ला साम'खौ संनो नागिरो अब्ला जोङो। एवनानै लाग्रोखानांगौ बे थ' मोनसे थाखा बायानो
औ औ
एवनानै लानायनि उनाव जेब्ला जोंना साम'आ रेदि जायो अब्ला बेहाय जोङो पियास बानलु होगोन आरो होनायनि उनाव जेब्ला साम'आ मोजाङै एवजायो अब्ला सबाय रुनायखौ जोङो लुसननानै होयो
औ
लुसननानै होनायनि उनाव बिदिनो संख्रि आरिफोरखौ होजोब होजोबसै होनायनि उनाव जेब्ला
नोंथां
हा
अ समाबो जाबाय नोंथां आ औ सम जाबाय नोंथां लाखिथ'नोसै नामा माब्लाबा सम मोनोबा रायलायबावगोन नोंथांजों
औ दे नोंथां